दोंना
औ खोनादों
उम जोंना टपिकआ हेल्थनि जेनेबा देहानि थाखाय आरोना
औ
उम दे नों बुंदो बेनि सोमोन्दै हेल्थनि सोमोन्दै
हेल' होनबाथ' दों देहाखौ मिथियो नालाय गावनि देहाखौ जोथोन लानांगौ आरो बिदिनो जों मिथिनो मोनो ना
ओं
ओम देहाया ओम गावनि मोनसे सम्पति हिसाबै जोङो मिथिनो मोनो आरोना देहा गैयाबानो जों जेबो खालामनो हाया खामानि दामानि मावनो हाया जेबो खालामनो हायो जायो आरोना जों देहा मोजांबा गासैबो खामानि बा नों मा सानो बेखौनो मावनो हायो जोङो सिगां बेखायनो जोङो देहाखौ जोङो जोथोन लानांगोन आरोना
जोथोन लानांगोन औ
गावनि देहाखौ जोङो माने बयनिफ्रायबो मा बांसिन अननांगोन ना? देहाया औ जों मा जाबा मा लोंबा जों देहाखौ खहा खालामगोन बेफोरखौ जोङो साननांगोन आरो ना जोङो मिथिखा हसिखा आथिखालावथ मा मिथिखा हसिखानो मानसिफोरा गावनि देहा खौ गाज्रि खालामनानै लागासिनो ना दाथ आथिखालाव माने सेंग्राफ्रा बा बिसोरो उनदै उनदै गथ'फोरानो सिग्रेट सोबनाय बायदिसिना गाज्रि फेग्रा मुवा बाहायनानै गावनि देहाखौ गाज्रि खालामगासिनो आरोना जौ लोंनाय ना माखासे गाज्रि फेग्रा मुवा बाहायनानै माने गावनि देहाखौ गाज्रि खालामबाय आरोना नाथाय देहायादि बेसे बेसेन गोसा बेखौ माने बिसोर बुजि
उम औ जेसांनो गावनि देहाखौ साब सिखोन लाखि गोन एसांनो जोङो बेमार आजारनिफ्रायबो बा गनो हागोन आरो
औ
देहाखौ साब सिखोन लाखिनायथ जोंनि दा बेनो देरसिन दायथ आरो
उम जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार आजार जायो आरो जेरै जों मिरिलिया ना गोजांनाय बेफोरबायदिनो लोमजानाय जन दिस ना बेफोरबायदि बे राम आजार जायो आरो जोंनियावहाय बेफोर ल जोङो माखा
खासे मुलि जोङो फाहाम जोथोन लानांगोन अब्लासो मा जों बेमार आजाराबो हामगोन आरो
औ
थाय बेफोरबायदि डाक्टार गैयामोन आरो गोदोना मा खालामोमोन बि थिंगायाव मोननाय माखासे बिलाइ ना रोदा बेफोरखौनो माने रुना ने बा गोथाङै जानानै गावनि देहाफोर औ मा बेराम जानायफोरखो फाहामोमोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो आथिखालावबो मा माखासे ना बेफोरबायदि दंफां रोदा आरो बिलाइफोरखौ जों बानायनाय मुलिफोरखौ मेडिसिनफोरखो सो जों जानायखौ नुनो मोनदों बेराम फाहामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना
बिदिनो गावनि जेनेबा मा होनो हेल्थखौ मोजां हेल्थफोरखौ मोजां लाखिनो हायोमोन आरो बेमार आजारनिफ्राय ना रैखा खालामना लाखियोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा बिफां लाइफांनि मुलि बायदिसिना हाग्रा बंग्रायाबो मुलि जायोमोन ना गोदो
औ
दाथ' बेमार आजार जाबा डक्टरनाव थांनांगौ आथिखालाव दा मुलि मेडिसिन सोब मोनो हाग्रा बंग्रानि मुलिफोरा गैलानो सो सोलिला बारा थायो
औ
बे देहानि थाखाय जोङो जानाय -लोंनाय गासैखौबो बेफोर खौ जोथोन लाखिनांसिगोन आरो दा गावनि हेल्पनि थाखायना
ओम औ आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि बेमार-आजार दायो जालागासिनो जे आथिखालाव गोबां बेमार ना सोरबा माबा बायदिसिना हार्टनि प्रब्लेम बायदि जोंना गुबुन गुबुन बेमार आजारा
ओम साननानै बो सानख'नो हायि बेमार जाबाय आरो दा औ
बेयो मानो आथिखालावहाय माखासे माने जोंनि हेल्थआव बेफोरबायदि बेमार आजारफ्रा नुजादों होननानै जोङो सानो आरो आथिखालावथ'ना मैगं थाइगं सोबबानो मुलिजों मुलि मेडिसिन होनानै बानायो औ
औ बेफोरनि थाखायनो बेमारा बारा जानो हमबाय दायो आथिखालाव
आथिखालावथ' बेमार आजाराबो बांदों ना? आजार बांनायजों लोगोसे गोबां मा जोङो फाहामथाय लानो गोनां जायो गोजान गोजान फाहामथाय लाहै न' गोनां जादों दायो गावनि देहाखौनो जों जोथोन लानो रोङि जालांनो हमबाय बेनि थाखाय जोंनियाव मा बेमार आजारा बारा जालांदों आरोना लोगोसे जों आथिखालाव माखासे आरामाव थानानै जायोना बेनि थाखायनो सुबुंफोरनाव दायो बेमार आजारा बारा जाबाय आरोना खामानि दामानि मावला जायो आरो ओरैनो आराम उन्दुनानै थायो बा ओरैनो आरामाव थानायनि थाखायबो जोंनियाव माखासे जे बेराम आजारा जादों होननानै जों साननांगोन आरो गोदानि बायदि खामानि दामानि मावनाय बेफोरबायदि गैलिया गोजान गोजान साइकेल सालायनाय बा गोजान गोजान थाबायनाय बेफोरबायदि माखासे एक्सारसाइस गैयि बेनि थाखायबो जोंनि हेल्था प्रब्लेम जादों होननानै जोङो मिथिदों आरोना नाथाय मिथिसेयावबो दानि सुबुंफ्राथ' ना बेफोर खामानिफोरखौ मावला ना ओरैनो थायो जायो थायो गोलोमदै गगारनो मोनला ना खामानि दामानि मावलिया
खामानि दामानि मावियावनो जेनेबा बुरुना थानाय बिदिनो आरामाव जानाय बिदि जानानैनो दा नै गावनि जेनेबा जोथोन लाखि लाखिनो हाया बिदि जाहैबाय आरो दा आथिखालाव उम जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनिफ्राय गासैनिफ्राय लानानैनो बेफोर बेमाराबो ज जानो हमबाय आजिखालि मुलि मेदिसेन गासिबो होजोबनाय ना
औ
उम
जानांगौ आरोना
औ न'आव गायनानै जानाया माने उम उ बेमार आजार जाबाबो जेबो प्रब्लेम जाला आरो
जानायनिफ्राय जोंनि देहाया गाज्रि जादोंना गुबुननि न'आवनो मा
माखासे मोजां मोजां मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जानांगौ आरो मुलि होयिखौ
औ
गावनि हेल्थखौ मोजां लाखिनो थाखाय
औ
गोलोम दै हगारा
उ
दा मानिे मोजाङाव जे लानानै बिदिनो मानसि फोर गिदिर गिदिर न' बां लु दों आरामाव थादों एसि होननानानै जाहाथे गोलोमदै हगाराखै बेफोरबायदिनि थाखाय बो जोंनि हेल्था माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो आरो आरो गोबां आथिखालाव जानाय है बेदर फिसा बा फास्ट फुड माखासे मूवा बेसाद जानायनि थाखाय दे पेकेटनि बुस्थु जानायनि थाखायबो जोंनि हेल्थफ्रा गाज्रि जादों उन्दैनि ज मेथाइ ना बेफोरबायदि जानायनि थाखायबो उन्दै उन्दै गथ'फोराव गोबां बेराम आजार नुनो मोनसै उदै सानाय गोबानाय ना बेनिखायनो माने उन्दै गथ'फोरखौ जों मोजां खालामनो थाखाय माने न'आवनो
औ
बा बेफोरखौ जाहैनाया मोजां आरो बाहेरनि माखासे औ मेथाइ बा बिस्कुटफोरखौ जाहोसो होसै न'आवनो मानि न'नि दे फिथाइ सामथायाइफोरखौ ना बायनानै जाहोनाया मोजां आरो उनदैनिफ्राय अब्ला जोंनि गथ'फ्राबो मोजां जागोन
उम लोमजानाय साजानाय बारा जानाय नङा गोबानाय उदै सानाय बेफोरथ' दा जाखायो आरो
औ